औ बुंलाय नोंथां?
ओं नोंथाङा मा खालामदों?
अ दायो दं ओरैनो नै।
अ होमबा नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दंथ'यो दायो नोंथां।
ओ आं माने ओ मोनसे आयदा लानानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादों।
नंगौ नामा नोंथां?
औ माने बर'फोरनि ओ दोरोङारि औवानि आगजु बाहायनायनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो नोंथां।
मोजां नोंथां मोजां सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो नामा?
आदसा जागोन दे नोंथां जागोन जागोन बर'फोरनि औवानि आइजें आइला बाहायनायखौनो नोंथां
औ
अ बर'फ्राथ' औवाखौ गोदोनिफ्रायनो गोबां आइजें आइला बानायनायाव बाहायबोदों
औ
आथिखालावबो बाहायबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ बर'फ्रा औवाखौ गावसोरनो न'आव न'नि बबेबा खना जायगायावहाय गायनानै लायो ओ बेनिफ्रायहाय नांगौ समावहाय मा आइजें बानायनो मा आइजेंनि थाखाय बबे औवाया साबसिन जागोन बे औवाखौहाय दाननानै लानानैहाय जोंहा गोबां आइजें आइला बानायनायखौ जोङो मोनो आरो बर'फोरनि गेजेराव ना हमनायनि बेलायावनो होन बा मैहुर खालामनायनि बेलायावनो होन बा आबाद मावनायनिफ्राय लानानै जिउनि माने जिउनि जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिमानो हमनानै ला आरो औवानि
औ
बाहायनायखौ जों मोनो आरो आ जेरैहाय जोंहा ना हमनायाव होनोब्लाथ' जोंहा दङ गोबां जेरैहाय जेखाइ खबाइ सेन ओ बिदिनो फल' बायदिसिना हेबनाय आरो बेनिफ्रायहाय आबाद मावनाय बा माइरं माइरं ओ जावनाय माइ जावनायफ्रावहाय जोंहा संग्राय सान्द्रि बाहायनाय बे मोनखायोोन जोंहा नङा होमबा नोंथां
औ
बेनिफ्रायहाय आबाद मावनायावबो दङ जोंहा ओरैहाय दङ हुकेन बावखा बेफोरखौहाय जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो आरो नोंथां
औ
औ बेनिफ्रायहाय दङ जोंहा ओंखाम संनायफ्रावबो माखासे औवानिनो ओ आगजुफोर बाहायो जेरैहाय खादौफोरखौथ' औवानिफ्रायनो बानाय नङा होनोमा नोंथां
औ दं
आ बेनिफ्राय गोबां आइजें आयलाफोर बाहायो आरो बेनिफ्राय दंबावो जोंहा बेबायदिनो माखासे मैहुर खालामनायावबो औवानि जं बोरला बानायनाय बेफोरो बर'नियाव दं बेफोरो मोनफा मोनफा दोरोङारि गियान बर'फोरनि
औ
आरो जोङो जोंहा एन्जर फान बानायनाय औवानि
औ
गोबां मोननो हायो आरो बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदिनो औवानि आगजुफोरखौ
औ दा
औ दे बुं नोंथां
दा नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदि मैहुर खालामनाया दंबावो नामा
दा जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि इसिबां माने हाग्रा बंग्रा गिदिर गिदिर फाव मैहुर खालामनाय गैजा नोंथां ओरैनो जोंहा मैहुर खालामनो होनोब्लाथ' जिब जुनारखौ मैहुर खालामनाय नङा होमबा नोंथां
औ
इसिबां बेबायदि गैला माने नाफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरैहाय औवानिफ्रायनो बानायनाय जेखाय फोरखौ लानानै सेनफोरखौ सानाय खखाफोरखौ साहैनाय बबा दैसा दै माबा दै जे बोहैनायफ्रावहाय बेफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथां बेनिफ्रायहाय होखाबाय ओरैहाय जोंहा माइ हाखांनायनि उनावहाय एन्जर जायोना बर'फ्रा गोबां
औ
बेनिफ्राय एन्जर फान सानाय बेफोरखौ मोननो हाया आरो औवाजों बानायनाय फान
औ
नोंथां आरो इदिनो इसिबां गैला आरो नोंथां बिदि माने मैहुर खालामनायखौ इसिबां मोननो थांला आरो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलखै दंबा एसे खिन्थाना होलाय नोंथां। माबायदियै।
ओ औ जोंनि ओनसोलावथ' जोंनियावबो नोंथां बुंहरनाय बायदिनो। बर'फोरनावथ' बयनिबो न'खर न'खराव औवाया थाखायो नालाय।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय नांगौ जिखिनि नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौ बर'फ्रा बे औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो। जेरै न' लुनायाव खुन्थियाफोर। बेफोरखौ आथिखालावबो जोंनियावबो दासिमबो ओ बानायनायखौ नुनो मोनो न'नि खुन्थिया बा उखुम बेफोरखौ
औ नोंथां औ।
बेनिफ्राय आरो औ खोनादों बेनिफ्राय आरो मैहोर खालामनायाव होनोब्ला जोंहा दा बिदिनो जे ना गुरनो थाखाय जेखाइ बा सान्द्रि सान्दांगा बेफोरखौ बाहायनाय जायो। आरो बिदिनो सेन ख'खा बेफोरखौ बायनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ।
बै जिब जुनार बेफोरबायदि मैहुर खालामनाय बायदियाथ' जोंनियाव दा गैलिया माने जोंनियाव एसेबां हाग्राबो गैला नालाय।
औ औ
बेनिफ्राय उम हाग्रा गैयैनि जाहोनाव माने दा बेफोरोखौ बारा बाहायनाय जाला आरो बै माय हाखांनानै एन्जरि बेफोरखौ हम बेफोरखौ सानाय जायो बे बेफोरखौ नुनाय जायो फानफोर बानायनायफोरखौ औ।
आरो औवानिखौ गोबां बाहायनायखौ जों मोनो जेनेबा न' बानायनाय होन्दोंमोन होमबा नोंथां
औ
न' बानायनायावबो गोबां बाहायो जेरैहाय औवा बुरखानि जोंहा औवा बेफोरखौहाय न'नि खुन्थिया बानायनायफ्राव बाहायो आरो लोगोसे जोंहा ओ जि दानायफ्रावबो बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ
मा होनो बेफोरखौ साल खुन्था ना मा होनोमोनलाय नोंथां? ओ बे जिदि जा दायोना बे जिदि सोङोना बे खुन्थिया गायोना बेखौ औ बेबायदिनो गोबां आरो बर'फ्राथ' आथिखालनि बायदि थ' नङामोन नालाय गोदो रायजो जानाया गोबां बाहायबोदोंमोन आरो न'नि बेरा हेबनाय बा बेफोरबायदिनो ओ ओ मा होनो बेखौ न'नि उखुम माबानाय गोदोथ थुरिनि न'सो बाहायोमोन नालाय बांसिन बर'फ्रा नोंथां
औ औ।
औ बेफोरबायदिनो नोंथाङा एसे आरो फोरमायना होबावदो।
औ नोंथां।
गोसोआव थानायफोरखौ
बेबायदिनो
हेल' नोंथां।